हेलौ
औ नोंथाङा आंनो औ औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ?
आं सावरायगासिनो दं नोंथां
औ औ दे नोंथां ओ नोंथाङा जेनेब्ला आङो ओ मोसानायनि सोमोन्दै बा रंजानायनि सोमोन्दै बरफोरा मा मा बेफोरबायदि मोसानाय जेरै बैसागु बागुरुम्बा बेफोरबायदिनि मोसानायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
ओ मोसानाय होनोबाथ नोंथां जोंनि बरनि थनि थानायानो जेरै बागुरुम्बा जों बे बागुरुम्बा मोसानाय होनायखौ गोदोनि जोंनि आबै आबौमोननि थाखाय जों बेखौ मोसाबोगासिनो दं
औ नंगौ
बे मोसानायनि फोरबोयाथ जोंनिया जोंनिया बर ओ सुबुंनियाव मानो मोननै मोननै बे मोननै फोरबोखौ जों फालियो मागो आरो फिसानो फोरबो जों ओ बैसागो समाव बैसागो फालिनाय समाव गोदोनि समाव जोङो नोंदोंमोनावदों बे स्नि सानसिमहालागै जों गोदो मोनो मोन आरो बे बैसागु मोसा
औ औ
गामियाव ओरैबायदि मोसायोमोन जेनेबा
औ
औ औ नोंथां
बे समाव जों ओ सेंग्राफोरनि
औ
नोंथांनिया नेट गैया नामाथाय नोंथां एसे खोनानो नागिराखै औ खोनानो नागिराखै नोंथां औ
मोन मोनदों औ
औ औ
दे होमबा नोंथां नोंसोरनि गामियाव ओरैनो बैसागु आरो माबाफोर रंजानाय फोरबोफोर एबा
औ औ औ नोंथाङा एसे नेट नांनाय जायगायाव थांनो हागोन नोंथां गाज्रि मोनाबा औ औ औ ओ जेनेबा आङो एसे ए फोरमायलांनोसै जोंनि गामियावहाय माबायदि रंजायो? गोबां बायदि मोसायो फालियो बैसागुखौ नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
औ औ ओ बैसागु मोसानाय एबा ओ मोसानाय होननानै बुङोब्ला दाथ ओ गासिबो हारियानो गावबा गावनि मोसानाय बा बेफोरबायदि उम हारिमायारि मोसानाय थाखायो नङा होनबा नोंथां औ औ। आरो जोंनि जोंनि बरफोराबो बेफोरबायदि मोनसे ओ बैसो मोसानाय नि थाखाय मोनसे रंजाथाव फोरबो बा दान बेफोरबायदि थि खालामनाय दोनखायो जेरैहाय जोङो ओ बैसागु होननानै बुङोब्ला मोन ओ जोबोर रंजानायनि दिन होननानै जोङो मिथिखागौ। औ औ। ओ जोंनि बुहुमनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि ओ बैसागुआवथ जेनेबा स्नि सान स्नि सान मोसायो होननानै नोंथाङा दानिनो बुंलां खाबाय बेबायदिनो जोंनि गामियावबो औ जोंनि गामियावबो बैसागुखौ मोसा ओ जोबोर गाजा गोमजायै फालिनाय जायो, गासैबो सुबुं जोंनि गथ'-गथाइ आबै-आबौ बा जोंनि आदै-मादै गासिबो आयं बेफोर गासि बो ओ सुबुंफोरानो ज' जानानैहाय उम ओ बै सानफोरखौ जोङो रंजानाय जायो ओ गोबां दामग्रा औ आइजें लानानै जेरै-खाम, सिफुं, जथा बेफोरबायदि लानानै जोङो औ रंजानाय जायो। औ नोंथाङा खोनादोंना? औ औ, औ औ। नेटनि एसे प्रब्लेम जादों नोंथां बारा खोनानो नागिराखै। औ, औ औ। बिदिनो रंजायोमोन आरो आगोलो जोंनि आगोल नङा दा-दाबो रंजायो दाबो जोंनियाव बेफोरबायदि मोसानाया रंजानाया जोंनियाव जोबनानै थाङाखै जोङो बोसोरफ्रोमबो बैसागु बोथोराव गासैबो सुबुङानो ज' रंजालायनानै बेफोरबायदि रंज्लाजा ओ रंजालायो बा मागिलायो बेफोरबायदि सात दिनाव आरो लोगोसे बयबो गासिबो ज'नो बोथिसे ओंखाम जालांनो ओ जा- जालायो जमानो गासिबो बेवहायबो रंजालायो बायदिसिना खाम, सिफुं, मेथाइ गिद बायदिसिना मेथाइ रोजाबनानै मोसाग्राया मोसा बाय, बा मेथाब रोजाब नि रोजाबबाय, ओ बा उम बेफोरबायदि दामसु दामग्राया बेफोरबायदि दामबाय दामनानै गोबां रंजायो, सुबुं फोरा आरो ओ बेफोर बायदि जोङो ओ बैसागु होननानै बुङोब्लाथाय माला फैगोन, माला फैगोन, माला फैबावगोन बे बोथोरा? बेफोरबायदि नंबाय थायो आरो। औ, गाय ओ रं जानो मोनो नालाय गोसो होसारनानै बै सानफोरावहाय बेखायनो माला फै- गोन माला फैगोन बेफोरबायदि जाबाय थायो आरो।
औ नंगौ नंगौ।
माला फैबावगोन आरो जेनेबा दााबायदियाव जोंनिया ओ औ बै सागुआ औ। जोबबाय जोबखानाय उनाव औ आरो औ, बोसोर मोनसि, औ औ औ, औ।
जोंनि बर' हारिमुनि मोसानाय होनोबा जोंनि बर' हारि मोसानाया माने मोनबैसे रोखोमनि दङ' जेनबा जोङो बैसागु जानायखौ नुनो मोनो दाउसा
औ, औ औ बागुरुमबा मोसानाय औ बागुरुम्बा मोसाग्लांनाय, खेराइ मो- सानाय, औ दौदिनि मोसानाय बेफोरबायदि बायदिसिना बायदि रोखोमनि दोङो। हा?
नगौ नोंथां बेफोरबायदि मोसानाय
अ अ अ अ एसे एसे औ औ जेनेबा बर'फोरनि जेनेबा बेफोरबायदि ओ मोसानायनि मादाव बागुरुम्बायायाबो मोनसे नङा होमबा नोथां? औ। बागुरुम्बाया मोनसे बागुरुमबाखौ जोङो जोंनि बर'फोरा गोमो दख'ना गाननानै गोजा ब्लाउस बा बेफोरबायदि आर'नाइ गोथां गोमो लानानै बेफोरबायदि बायदिसिना बेनो रंजायो बागुरुमबायानो जोंनि बर'फोरनि ओम मोनसे हारिमायारि डान्स बा मोसानाय हिसाबै ओ ओ समाज गनायजानाय आरो नोंथां ओ बायदिसिना बागुरुम्बानि दं ओ अनगायैबो बायदिसिना मोसानाय दंबावो जेरैहाय ओइ खेराइ खेराइखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जोंनि फांसन बा माबा माबि बेफोरबायदियावनो जों जाबाय थानाय नुखायो खेरायाबो गोबां रो मोसानाय दोङ जेरै ओ मोसाग्लांनाय उम। दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय बेफोरबायदि बायदिसिना रोखोमनि दोङो। औ नोंथाङाथ' दाखालिबावैसो जाना थांनाय बागुरुम्बा दोहौ खौ जानांगौ नोंथां औ औ बेवहाय जोंनि ओम। जोंनि जेनेबा जोंनि सारा बड'लेण्डआवल' नङा मुलुगनाङैनो ओम बेयो मुंदांखा जादोंबा ओ गोसारदों मुलुग नाङैनो गोसारदों नङा होमबा नोंथां औ जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे जे ओ जोबोर जेनेबा रंजाथाव औ औ नोंथां।
अ।
औ।
औ खोनादोंना नोंथां हेल'
औ औ खोनादों नोंथां नोंथांनि रायज्लायनायखौ बारा खोनाबांनो नागिराखै नोंथां मानो। होनना बुङोबा नोंथाङा फेननि खाथियाव थादोंबो जानो हागौ नोंथां
औ माने आंनि बुंनाया मा उनावसो थांगासिनो
औ नोंथां बारा खोनाबांनो नागिराखै नोंथांनि बुंनायखौ माबा ओ एसे बब्रुब बाब्रा खोनादों आरो।
औ औ औ जाबाय दाना नोंथां।
औ औ दाबो एसे दबावो दोंनायालाय थेवबाबो सावरायजागोन
औ औ मोसानाय होनबाथ' जोंना बैसागुआनो जोंनि बर'नि गाहाय मोसानाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ
मोसायो आरो लोगोसे जों गोदोनि दिनाव नुबोदों जे मागो फोरबो बेखौ जोङो मोसानानै जों औ न'खर न'खर हारलायनानै जौ लोंलायनाय बेबायदि मानेान्खौनो मोनग्रोन आरो नोंथां
नंगौ नोंथां औ जोंनि बावगारनो हायि मोनसे नेरसोनथि औ औ
खफ्राय दानि दिनाव जों मोन मागोआव। बिदि न'खर न'खर हालायनानै गोदोनि बायदि रंजालायो मोसाबोलायनायखौ जों एसे नुनो मोनदों
औ नंगौ नंगौ नोंथां
बैफोरो गोदोनि बायदि रंजानाय बैसागु समाव रंजानाया बेफोरनो रंजानाया दा नोंथांमोननि गामियावबो दासिमबो सोलिबो
औ। मोसानायहाय औ औ खोनादों नोंथां एसे उसुबिदा जादों। थेवब्लाबो एसे एसे खोनादों आरो औ। बारा हमना हास्लाबाखै नोंथांनि बुंनायखौ। जेनेबा आं औ औ नोंथां आङो जेनेबा ओ औ जोंनि गामियाव माबायदि बैसागुखौ फालियोबा माबायदि रंजायो आंनो थांनो एसे फोरमायनानै होनि नोंथां।
औ दे नोंथां औ औ।
जेनेबा बैसागुआव बेफोरबायदि सात दिन जायो नालाय बिनि गिबि सानखालि गिबि सानखालि जोङो मोसौनि दिन होननानै बुंनाय जायो। मोसौनि दिनखालि जोङो मोसौ थुखैनाय बेफोरबाय दि औ बायदिसिना खालामनाय जायो आरो लोगोसे बेनि अखानायै मानसिनि दिन होननानैबो जोङो बुङो जाय खालि जोङो औ औ गोदोरखौ ओ ओ फुङावनो जोङो आलारि बाथि लांनानै जोङो ओ गेदेरखौ मान होबाय बा उन्दैखौ अनबाय बेफोरबायदि बिनि ओ बे दिननि ओम ओ बेदिनखालिबो मोसा जायो जेनेबा बेनि नखानायैनिफ्राय जोङो रंजानाय बा मोसानायखौ जोङो ओ जागायो आरो नङा होनबा नोंथां। औ नंगौ। जोंनि सुबुंफोरा जोबोद ओ जोंनिनो बर'नि खसाब गाननानै जेरैहाय दख'ना गामसा बेफोरबायदि बायदिसिना जोङो आर'नाइ लानानै जोङो गामियाव मोसा नानै ओंखारलाङो बयबो स' ज' ज' जाजाय लोगो लाज्लायनानै बेफोरबायदि न'खर न'खर हाबनानै। ओ मोसानानै बेफोरबायदि माइरं मागिनानै औ ओम सोरहाबा बेयावनो जेनेबा जौ बा जुमाय बेफोरबायदि होयोब्ला जोङो ओ लोङो जेरै जोंनि आबै आबौमोना लोङो बेफोरबायदि
औ नोंथांनि ओ माबा ओ रायलायनायखौ बारा खोनानो नागिराखै आङो। औ औ नोंथां जोंनिथ' बेदिब्ला समाबो जाया नङा एसे जाबायानो नोंथांनि रायज्लायनायखौबो बारा खोनानो नागिराखै आङो। ओ उनाव सावरायसिगोन नामा नोंथां।
औ दे नोंथां नोंथां नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे।